औ नोंथां खोनादोंना? दायो जोंङो आबाद मावनायनि सायाव रायजलायगोन नोंथां राय्लायनो जागोन नामा नोंथां अ जिहेथु आं बुंगनोसै होनबा नोंथां ओ आबाद मावनाय होन होनोब्ला जों बरफोरनियाव गाहायै ओ मोननै बोथोराव मावनाय मोननाय जायो जेरै दैज्लां आरो मेसें बिदिनो जोंनिब बरफोरनिया बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो। बिदिनो बोथोर थांनाय लोगो लोगो जेरै दैज्लां मेसें बैफोर आबादखौ जोंनि बर'फोरनिया मावनाय जायो। बरफोरनियाव आबाद मावनायखौ जोंङो नोजोर होयोब्ला जों माखासे ओ बिथिङावखौ नुनो मोननाय जायो जेरै फ्राय माइ आबाद मावनाय मैगंनि आबाद मावनाय ओ सो सबाय हा रिनि आबाद मावनाय फिथाय हारिनि आबाद मावनाय आरो ओ बायदि बायदि आबाद मावनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो बिदिनो माइ हारिनि आबाद मावनायाव जोंङो माइखौ मोननै बाहा हागोआव राननानै ओ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैहाय दैज्लांङाव खनसे मावनाय आरो मेसेंङाव खनसे मावनाय ओ मेसेंङाव मावनाय आबादखौ जोंङो आसु आरो ओ माइसालि बुंनांगोन आरो दैज्लाङाव मावनायखो जोंङो माखासे दैज्लांनिखौनो जा जोंङो ओ मावो बेखौनो ओ सानना लाबानो जागोन बिदिनो जोंङो माखासे ओ सबाय हा रिनि आबाद मावो बे सबाय हारिनि आबाद मावनायाव जोंङो माखासे ओ मुवा बेसादखौ मोननाय जायो ‌ बेफोर मुंङा बेसे फोरखौ नोंथांङा इसे बुंनो हागोन नामा?
उम खोनाया नोंथां खोनायासो होनबावबाय
जे सबाय हारि नि आबाद मावो बै आबादनि सायाव नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा?
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओ सबाय हारिनि आबाद मावो होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो बर'फोरनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरखौ सावरायनो थाङोब्ला जोंङो ओ बे ओ सबाइ हारिनि आबाद मावनाया बर'फोरनि गोदो गोदायनिफायनो गोदो गोदा गोदोनि गोदायनिफायनो फैनाय होननानै ओ जोङो बुंनांगोन बेफोरनि गेजेराव जोंङो मोननो हायो जेरैबायदियै ओ सबायाथ' थाखाबायानो लोगोसे आरो खुन्थि सालाय ओ आरो दालि बिफोरखौनो थां उम दालिखौ सावरायोब्ला जोंङो दालिया ओ जोंनि बर' समाजनि नंगौ‌ना नंङा बेखौ जोंङो थार नागिर थारखौ नागिरनानै थाङोब्ला ओ जोंनि हारिनि अदेबानि बर' हारिनि मोनसे ओ मैगं नंङा होननानैनो जों जोंङो बुंनांगोन आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला उम बियो ओ सोनाब बंग' ओ हादोरसानिफ्राय फैनायसो जोंङो ओ बुंनांगोन मानो होनोबा ओ बर' समाज बर' हारिया बांसिनै आसाम हादराव थायोब्लाबो आसामनि आसामनि सोनाब फारसे बांसिनै थानायखौ नुनो मोनो जेरै क'क्राझार ओनसोल चिरां ओनसोल बेफोरबायदि जायगायाव बांसिन थानायखौ नुनो मोनो बे ओनसोला सोनाब बंग' अदेबानि वेस्ट बेंगलजों जोबोद खाथि सिनथार बिनि थाखायनो जानो हागौ ओ हारसाफोरजों खाथि थानायलाय हारसाफोरनि ओ जायफोर मावनाय अदेबानि आबाद मावनाय बेफोरो उम ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ फैदों अदेबानि ओ जोंनि बर' फोरा बेखौ ओ मावना नै ओ गावनि उम सबाइ हारिनि आबाद मावनायाव लोगोसे लाफाबोबाय बेफोर थासारिखौ जोंङो मोननो हायो आरो नोंथां ओ बे बेबायदिनो जोंङो आरोबाव उम सावरायबावनो हायो सावरायबावनो हायो जे आबादनि बिथिंङावनो आलु आलुखौ बर'फोरा ओ ओ गोबां न'खरानो न'खर न'खर बोथोरजों लोगोसे गायबायफानायखौ जोंङो मोननो हायो बे आलुखौ सावरायोब्ला उम सरासनस्रायै बियो आंनि बायदिब्ला बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय मावबोनाय मोनसे मै गं नङा बियो ओ हारसाफोरनि अदेबारि बेंगलि हारिनि ओ मावजाबोनाय मोनसे आबादसो जेरै जोंङो आलु गायनाय ओ सम खोन्दोफोराव ओ वेस्ट बेंगल फोराव थांङोब्ला गोबां ओम बिसोरनि हारियानो आलुफोरखौ बिगा बिगा ओ बेसेबांबा गुवार गुवार गायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो।बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो साननो हायो जे बर'फोरा हारसाफोरजों खाथि खाथि थानायलाय ओ माबायदि आब बादा मोजां जायो माबायदि आबादखौ जानानै ओ जोंङो बांसिनै मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेफोरबायदि ओ बेफोर बायदि थासारिखौ लानानै ओ जोङो जोंनि गेजेराव आबाद मावनायखौ नुयो आरो नोंथां।
सैथो खौनो बुंदों मानोना आ-आलुआ जोंनि ओ आबाद नङा अब्लाबो जोङो आथि खालनि मुगायाव जोङो आलुखौ जोङो आबाद मावनानै बर'फोरा जानायखौ नुनो मोनो बेयो जाबाय मोनसे बेदर हारिनि आबाद होननानै गोन नोंथां बिदिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन दालिया जि सेनाब बंगनि नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों। मानोना बेखौहाय जोंनि हरै ओनसोलावहाय एसे बर'फोरा मावनानै जा जेरै एसे बाला जायगा बेफोरो जायगायाव हाय दालि खौ मावनायखौ आंबो नुबोनो मोनदों आरो बेफोर मावनाय फोरनि गेजेरजोंनो बर'फोरा जा बायनानै जानाय दालिनिफ्राय ओ जोंनि माव नानै जानाय दालिया साबसिन होननानै ओ नुनो मोनदों आरो मोनजाबोनायखौबो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो माइ आबाद नि बेलायावबो बिदिनो माखासे बिथिंखौ नायनानै थाङोब्ला जोंङो आसु माइ माइसालि माइ बावानाय बेफोरखौ जोंङो माबे-माबे बोथोराव फैयो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै सुंद' बि बुंथि होनो हागोन नामा नोंथां।
ओ मा होनदों नोंथां
नोंथाङा ओ आं नोंथांनाव सोंदोंमोन जे आबाद मावनाय बर'फोरनि आबाद मावनायाव माखासे ओ आबाद जा आबाद बै आबादखौ दैज्लां मेसेङाव लानानै मावो नङा होमबा
औ
बै आबादखौ जोंङो जेरै आसु माइ माइसालि माइ आरो बावा माइ बै मोनथाम माइखौहाय जोंङो माबायदियै मावनाय जायो आरो माबायदियै प्रसेसनि गेजेरजों जोंङो बैफोर आबादखौ मावफुंनानै मोनजायो बेफोरखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायथिनो हागोन नामा।
साबायखर थाबाय नोंथां नाजानि आंबो फोरमायलांनो थाखाय जिहेथु माइ होननानै बुङोब्ला माइफोरा बावा माइआ मोनसे आलादा रोखोमनि माइ होननानै जोंङो बुंनो हागोन बेनि बेजों लोगोसे आसुमाइआ मेसेङाव फोजानाय माइ आरो माइसालि माइ आरिफोरा बेयो दैज्लां बोथोरनि दैज्लांखा दैज्लांनि अखानिजों मावजानाय माखासे माइ आंङो गिबियावनो बावा माइखौ नोंथांनि सि म फोरमायथिनो सान-सानदों ओ बावा माइआ मोनसे दैज्लां आव फोजानाय माइ बेजों लोगोसेनो बेखौ गोबां समहालागैनि उनावसो बेनि फिथाइखौ मोननाय जायो जेरैबायदि बे माइआ मोनसे दै ओनसोल जाय जायगायाव दैया अरायस थाबाय थायो दैया थाबैनो राननाय थाबैनो राननाय जाया बेबायदि दुब्लियाव अदेबानि दबलायाव बे माइखौ गायनाय जायो मानो जेनेबा गोदोनि बर' बोराय फोरा बुङो जे बे माइलायनो जेसेबां दै जायो जेसेबां दै लोमजायो अब्लानियासो साबसिन जायो बेनि खायनो बे बावा माइ खौ सुबुंफोरा दै ब' एबा ओ जाय जायगायाव दैया थायो नोलोबारि बेफोरबायदियाव बांसिन गायनाय जायो बेबायदिनो आस माइखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बियो गोजां बोथोराव ओ फोजानाय अदेबानि जोङो बेखौ गायनायखौ नुनो मोना आखाइजोंसो फोनानै ओ बेखौ सामदांनानै बिनि ओ बिनि फिथाइखौ लानाय जायो आरो नोंथां बे जाहैबाय ओ आसुमाय लोगोसेनो लो-लोगोसेनो माइसालिनि बिथिङाव सावरायोब्ला ओ दैज्लां बोथोराव बेखौ गायनाय जायो बेबायदिनो हालेवनानै ओ दानि जुगावथ' आरो गोबां दंसै नङा होमबा नोंथां आ हालौग्रा हालुग्रा ट्रेक्टर ओंखारबाय ओ बेजों लोगोसेनो माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारबाय बेयाव सुबुं माहारिनि आखाइनि गोनांथियानो गैला बेबायदिनो आरोबाव मारा होनायनिबो ओंखारबाय आरो माइ सौनायाथ' गोदो गोदायनि नुजा नाय नङा होनबा नोंथां माइसौनायनि बिथिंखौ जोङो सावरायोब्ला गोदो गोदायनि समाव खालि उवला आरो देंसियावल' देनायखौ नुयोमोन नाथाय दा आथिखालाव बेखौ सावरायनो थाङोब्ला जोङो खालिबोल' बांसिन सुबुङानो माइ मिलनि गेजेरजों माइखौ सौनाय नुनो मोनसै बे बिथिङाव जोङो सावरायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जे बर' माहारिया जेसेबांनो समजों लोगोसे खारफानो सोलोंदों एसेबांनो बिसोरो समजों मुखुब जानायजों लोगोसे गासैबो खामानिखौ दसे समनि जानाय दसे समनि गेजेरावनो जानाय बायदियै मावबोनानै गावनि जिउनि थांखिफोरखौ मावफुंनायाव मुखुब जाबोदों बेनि थाखायनो माइखौबो उवाल आरो दिेंखियाव बाहाया सौनायखौ गारनानै मेसिननि गेजेरजों सौनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरैबायदि जोङो नुनो हायो जे उवालाव सौहोब्ला फुंनि समावनो सिखारनानै गोबां समहालागै बेखौ देबाय थानाय जायोमोन बेयावनो खायसे खायसे सुबुंफोरनिया सिनस्रिफोरा सानाय सोमजियोमोन आखाइफोराव थिफुनानै मावनो दांनो माखासे हाया जायोमोन बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सल'नि बाथ्राखौ रायखांनो हायो जेरै तेजिमुला बे सल'आव रायखांनाय समाव द तेजिमला खौ बिमा गदाया माबायदियै उवालाव माइ सौनानै अदेबानि उवालनि सोलायै दिं खियाव माइ सौनानै माबायदियै
माबायदियै ओ एरनानै आखाइ सौख्रुबनाय आखाइ आथिं सौख्रुबखांनानै खर'खौ सौग्रुबनाय बेफोरबायदि दि सावगारिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बे बे सल'नि गेजेरजों बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर सावगारिखौ नुनायनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हायोदि गोदो गोदाय समाव बर' हारिया माइ सौनाय माइ सौनाय हुदाया दंमोन नाथाय बेयो आथिखालाव एसेबां मानि बर' सुबुंफोरनियाव गैला खालिबोल' दिंखि आरो उवालखौ बाहायो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोङो आ अनला ओंख्रि जानो थाखाय ओ अनला ओंख्रि जानो थाखाय अन सौनाय ओमसिथावलाव सिथाव फिथा जानो थाखाय अन देनाय बेफोरबायदियावल' जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां लोगोसे आथिखालाव मोनसे उम आथिखालाव मोनसे बाहायथावना ओ उवाल गायहेननि बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो जे नाफाम देनाय नाफाम देनायाव बर'फोरा दासिमबो बे उवालखौनो बाहायनानै नाफाम खथेबोगासिनो दङ बेजों लोगोसे ए एमाव देनायनि खोथाखौबो जोङो सावरायनो हायो आरो नोंथां ओ उवाल गायहेननि ओ गोनांथिया बर' समाजाव आङो जेब्लाबो थाजाबाय थानो लुुबैयो आरो नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय एसे नोंथांनि मोनदांथिजों
नंगौ नोंथां ओ उवाल गायहोनना जोंनि बर' समाजाव थानांगौ मानोना उवाल गायहोना जोंनि बर' हारिनि मोन से नेरसोन बैफोरो था गोमालाङोब्ला जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि जा आ फैनाय बैफोर फैनायफ्रा लासै लासै एफा एनै बिदि मोनसे मोननै गोमालांनायनि गेजेरजों गोमालांनो हागौ बिदिनो नोंथाङा जे आबाद मावनायनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायलांबाय गोजोननाय थाबाय बिदिनो नोंथांनिफ्राय माखासे गोदान गोदान सोदोबखौ खोनानो मोननानै आ आंबो ओ माखासे जोंनिफ्राय जा मावो बेखौहाय जोंनिजों गोरोबनायखौ नुनो मोनदों ओ बिदिनो नोंथां समाबो जाबाय ओ दोनथ'नायसै नामा
जागोन नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ जोबजासिम खोनानानै मोजाङै ओ खोनासंनानै ओ आंनि बे आयदाखौ बुंनायनि खाबु होनानै आंखौ बुंनायनि जा आयदाफोर बेखौ फोजोबना हानायनि थाखाय गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनथों नोंथां खुलुमबाय नोंथांनिसो आसा खालामो उनाव नोंथां